हेलौ
औ नोंथां औ खोनादों।
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं माने फंनैसो बाथ्रा इदिनो गेलेनाय मानाय बेफोर नि बागै रायलायनो नागिरदों आरोना नोंथां
औ औ
फ्रि दोंबा रायलाय जागोन दा नोंथां
औ रायलाय जागोन।
अ नोंथाङा होनबा दासिम मा मा खेला गेलेफेरखो गेलेफेरखोमोन दे नोंथाङा
आंथ' दासिम सिगां माने आं गेलेनाया आरोना आङो ख' गेलेयो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि जायगायारि बिदिनो खासिया नामा मा होनो बेखौ गेलेयो ओमफ्राय आङो। बोलुर बा जोलुर बेफोरखौ आङो बारा गेलेया। बांसिनानो आङो बे खारनाय बारनाय ओ बेफोरखौनो बांसिन गेलेयो आरो।
ओ आंबो गेलेफेरबाय आङो फुटबल गेले फेरबाय गेलेनाया ओमफ्राय बिथिं काबबादि गेलेफेरदों। ओमफ्राय बिथिं खारनाय बारनाय ओमफ्राय भलिबलखौ एसे गेलेफेरबाय आरोना नोंथां।
ओम।
ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा जे ख' गेलेनाय ना मा होनखो आंनि
औ औ ख' औ।
माने मा एसे फोरमायलाय मा गेलेनाययो
ख'वा माने बेखौ बारा हारियारि लेभेलाव बेखौ बारा मिथिया बे माने ओरैनो जायगायारि गेलेनाय आरोना
जायगायारि गेलेनाय आरोना।
जों माने गोदो फरायसालियाव बिदिनो गेलेयोमोन आरो जेनेबा स्कुल उइक बिदिफोराव जोंनिया सारमोनहा बेखौ होयोमोन आरो ना ख'खौ
उम मा बोरै गेलेयो जेनेबा
बेखौ माने बेखौ माने हायाव हा जावनानै गेलेयो आर ना बिदिनो हायाव सिन जावनानै गेलेयो नोंथाङा खासिया गेलेनायखौ मिथियो ना
नोंथां मोनथिया आं खोनाफेराखै दिनैसो खोनादों आरोना बे खासिया गेलेनायनि
अ। माने बेखौहाय खथा खथाहा जावनानै गेलेयो आरो गासै औ औ बेयाव माने मोननै टिम थायो बेयाव मोनसे टिमाव एगार' जन एगार' जनसो थायो
मोनसे टिमाव आरोना
औ माने सिगां बिदि
बुंलाय नोंथां।
माने सिगां जों नयजन नयजन लायोमोन आरो मोनसे टिमाव
ओ
माने जों बेखौ बेनिफ्राय बांसिनबो लानो हायो ओमफ्राय। जोङो नयजन लायोमोन आरो।
खथा खथा गेलेयो आरोना होनबा नोंथां
औ औ। ओमफ्राय बे खेलाखौ माने होसोलायनाय बायदि आरो बे खेला
सोलायनाय बायदि
औ माने बे खथानि सिङाव होसोनांगौ आरो
नोंथाङा होनबा देरहानोबा मा मा खालामनांगौ माने बोरै माबानांगौ बेखौ जेनेबा
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङा बे खेलखौ देरहानो थाखाय मा माने बोरैहाय पइन्ट लानांगौ मा खोथायायो एसेसो फोरमायहर
बेखौ माने मोनसे टिमा होसोग्रा आरो मोनसे टिमा हो सो जाग्रा बेबायदि थायो दा बे होसोग्रायाना बे होसोग्राया बे मा होनो खथानि सिङावनो थाजोबो आरो ना खथा खथानि सिङाव सासे सासे सासे बिदि थायो लारिनो ओमफ्राय हो सो जाग्राया नयजनावहाय साथाम साथाम हाबो आरो। बे साथामखौ जोङो नोङो माने थाबैनो होसोनानै बेखौ दांनो हानांगौ आरो बा मोन मोननो हानांगौ ओमफाय बेयाव माने मिनिट बा मिनिट थायो आरोना थटाइम थायो बे टाइम मथे नोङो होसोजोबनो हा होसोनानै माने बे मानसिखौ दांनानै बुथारनो हायोबा माने थाब देरहायो आरो।
ओमफ्राय होनबा माने खसेयाव था खसेयाव थाबाथाय दांनो हाया दां आरो ना।
औ। माने सासे होसोग्राया मोनसे खथानि सिङावल' होसोनो हायो। ओमफ्राय होसो जाग्राया माने गासैबो खथायावनो खारनो हायो आरो।
ए बिदि आरोना नोंथां। दाल सिमथ' अ
बेखौ माने टाइम बा टाइम बेखौ फोजोबनांगौ जायो आरो जुदि टाइमाव फोजोबनो हाया अब्ला जेनो आरो।
बिदि आरोना नोंथां।
औ माने टाइमा बिदिनो बा मिनिटसो थायो।
बा मिनिथ'सो
औ।
उम। आं बे खेलखौ गेलेनो मोनाखै आरोना नोंथां दाला‌ गेलेनो मोनाखै ओमफ्राय माने गेलेनायबो नुफेराखै आरो ना बेनिखायनो मोनथियाखै
औ औ माने बे खेलाखौ बांसिनानो मिथिया माने
अ
औ।
नंगौ नोंथां। उम। ओमफ्राय नोंथाङा आरो बेलेग माबाफोर
आरो आङो काबादि गेलेनो बिराद मोजां मोनो आरो
काबादि आरोना।
औ औ आङो काबादिखौ गेलेयो थेवब्लाबो काबादिनि बागै आङो मोजां मिथिया आरो। नोंथाङा काबादि गेलेयोना?
काबादि गेलेयो खम गेलेयो होनबाबो आं फुटबलखौ बाराद्राय गेलेयो आरो ना नोंथां।
अ'। नोंथाङाथ' बोलुर गेलेयो होनदोंना?
आं गेलेयो नोंथां।
अ नोंथाङा बिनि बागै आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
हायो नोंथां। माबा जो जोलुरनि बागै आरोना नोंथां।
औ औ।
आ ओम जोलुरा दा जोंना मोननै टिम थाखायो नालाय
औ।
ओं माने मोनसे टिमाव एगार' जन मोनसे टिमाव एगार' जन आरोना। ओ एगार' जननि बिथोरावनो सासेया गलखि थाबाय ओफाय द आन दजनाव दजन थाबाव दजननिफ्रा इथिं माबा ओ गेजेर होब थाग्रा दिडिफेडार मोनसे बे ओ बेगदार ना मा होनो इयो डिफेडार थायो गेजेराव सासे ओमफाय इथिं साइद बिगि थायो आरो ना माने इथि ओ लेफट साइडथिं दिफेनडार सासे ओमफाय राइट साइडथिं डिफेन्डार सासे सासे जिखिनु‌ जाया साथाम दिफेन्दार‌ आरो‌ गे जेराव मेन डिफेन्डार सासे ओमफाय इथिं लेफ्टथिं सासे राइटथिं सासे आरो थायो आरोना
औ
आ ओमफाय आरो बे गेलेनायाथ' माबानिफ्राय मा होनो सेन्टार खायो नालाय ओमफा‌य गल कियावबो बक्स थायो आरोना गलकि गलकिपारनि मोनसे बक्स थायो फाय इथिं ओ जोंना इनि आउट जानाय मानाय इफोरनिबो माने अ बक्स बायदि गुल थायो आरो सिमाया गेलेनायनि सिमाया आरोना नोंथां
औ
ओमफाय बिदिनो गलकिपा ओम माबा मइेन स्टार्ट खालामनाया माबानिफ्राय खालामो सेन्ट टार होननाय जायगा थायो गेजेर बेनिफ्राय माबा खालामो आरो स्टार्ट खालामो गेमखौ ओमफाय बिदिनो माबा गेलेबाय थानाय समाव बिथिं जेनेबा गलकिया माबा गलकिपारनि मोनसे माबा गलकिजों सिमाजों मोनसे माबा थायो बक्स मोनसे फिसा थायो बे बक्स फिसानिफ्राय गलकिपारा ओंखारनानै बलखौ हमबाथाय हेन जायो आरोना नोंथा।
औ
हेन जाबाथाय माबा आरो ना मा होनो ट्राइभेगार जोनो मोनो आरो माबा प्लेनटिक ना मा होनो
औ औ
ओ इखौ जोनो मोनो ओमफाय इदिनो गेलेग्राफोराबो ओ गलखिनि बागै बेलेगफोराबो गेलेनायफोराबो ओ बला जेनेबा आखाइयाव नांबानो हेन जायो आरो ना ओमफाय आरो बिदिनो ग जोला जोलि खालामनायाव आ आथिङा जुदि बलफोरखौ जोंनिाव बोरैबा सासे आनसि ओम सासेनि माने ए एगेन्स्ट पार्टिकनि माबा खर' लासिम आइथिंआ नोंनि आयथिंआ दावखोबा माबायो फावल जागोन आरोना नोंथां
औ औ
खर'आव गोजौ लासै थि जोखोनो मोना आरोना बोरैबा माबाथाय फावल जायो आरोना
औ।
ओमफाय इदिनो आउट माबा आउटफोरबो थायो इदिनो ओमफाय माबा आरोना ओम जेनेबा जायनि जा मोनसे टिमाव हमना ला आंनिथिं आंनि टिमाव जुदि सोरबा इथिं ए पार्टिकआ जोबाय ओमफाय आंनि आथिङाव नांनानै जेनेबा इथिं गलकि थाग्रा साइडनि नैबेथिं इ साइडखै इथिं जिं इथिं जि गल किपारनि नैबे पार्टि थाबाथाय माने इसायदथिं बला खारबाथाय माबा जायो आरो ना करनाल जायो
औ औ
माने बिदि गलखिनिबो आखायजों नांनानै साथि थांबाथाय करनाल जोनो मोना आरोना माने सातनिफ्राय खनानिफ्राय जोनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ
ओमफ्राय आरो माबा आरो ओ जुदि बोरैबा माबानो मा होनो हमथानानै जुदि गलकिपारनि गोजौथि गलखिनि पाराव थांबाय होनबा बेयो कर्नाल जाला। आरो जेनेबा गलखिनि इथिं इथिं साइडथिं थांनानैथिं सिम माबाखौ बे सिनखौ बारबाथाय। बि होनबा करनाल जोनोम मोनो आरोना खनानिफ्राय नोंथां।
औ।
ओमफ्राय बिदिना गेलेनाय बे गेलेनायनिथ' मोनसे सम थायो आरोना। टाइम बे टाइम जासान्दि जाय जाय बांसिन सोनो हायो इनो देरहायो आरो। ओमफ्राय द्र'द्र' दालासिम इमान इदि फिक्स माबा मोनाखै आरोना नोंथां जों माने बिदि गेलेनायफोराव बिदिनो जेनेबा जोङो थ्रिस मिनिट। माने हाफ टाइमनि उनाव बिदि माने हमना ला पन्सास मिनिट गेमखौ हमना ला पन्सास मिनिटनि गेलेबा जोङो माने। ए हाफ टाइमनि सिगाङाव फिफ्टि लाबाय ओमफ्राय हाफ माबा हाफनि उनाव फिफ्टि लाबाय आरोना। माने रानो आरोना माने समान समान रानो बे जेनेबा पसिस पसिस जायो नालाय पसिस मिनिट गेलेबाथाय माबा ब्रेक जायो आरोना माबा साइड चेन्ज जायो। सोलायजोबो आरो माने दसे रेस स दै सै लोंनानै उनाव जों माबा खालामबाय आरो साइद सेेन्ज खालामनानै साइद सेन्स खालामनानै आरो टुइन्टि फाइभ मिनिट नि गेजेराव गेलेनांगौ जायनो सोनो हायि इनो देरहायो आरोना जाय जेसे सोनो हायो आरोना बे समनि गेजेराव। ओमफ्राय ओरैनो गिदिर खेल गिदिराव गेलेनायफोराथ' जेनेबा टाइमफोराथ' बुरजा बुरजा मानि थायोदां आरोना नोंथां।
अ।
एक घन्टाफोर मानि जायोदां खेलालाय।
उम। नोंथाङा ओमफ्राय आरो मा मा खेला गेलेदों होनदोंमोनलाय नोंथाङा।
आङोथ' बिदि बारा खेला गेलेनायाव आं माने खेला गेलेनायाव बारा बिदि इन्टारेस्टेट गोसो गैया आरोना। बेखायनो आङो माखासे खेलाफोरनि बागै मिथिया।
इदि आरोना नोंथां। ओं ओमफ्राय। नोंथां' जोलुरखौ गेलेनो मोनदों आं मोननायालाय।
उम।
उम।
आरो नोंथाङा क्रिकेट गेलेयो नामा?
ओ क्रिकेट गेलेयो गेलेनायालाय एसे एनै।
औ। दे होमबा ना नोंथां जाथ'सिगोनदां।
ओं दे जागोन दे नोंथांजों सावरायना मोजां मोनबाय जाहाथे उनाव जा आरो लोगो फ्रि टाइम मोनबाथाय सावरायफिननोसै।
औ दे दे। औ दे।
औ दे।